औ खुलुमबाय नोंथां
औ दिनै दिनै जोङो रायज्लायनो नागिरदों नायनि बागै
अ रायज्लायनो हागोन नोंथां
औ माखासे ओरैबायदि जायगा दं जेराव औ औ खोनादों नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथांनिखौ आं खोनादों
औ ओ दिनैहाय ओरैबायदि जायगा दं जोंनियाव बेरायनो गोनां जायगा दावबायनो गोनां बा नायनो गोनां जोङो जोंनि ओ जिखिनि जायगानि बेखौ रायज्लायनोसै बबे जायगायाव दावबायहैफेरखो
अ नोंथाङा आं दासिम बेबायदि दावबायनाय होननायाव आगान होआखै ओ थेवबाबो आं दावबायनायनि बागै ओ सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोनो खि दावबायनाया दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंनो हायो होननानै बेखिनि नोंथां
औ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गोबां सोलोंथाइबो मोननो हायो माखासे आरो नुथायबो नुनो हायो जेरैहाय जोङो बबे बा मोनसे जायगायाव थाङोब्ला बै जायगानि जोङो आ बेफोरखौ मिथिनानै माखासे ओ गोदान गोदान जिहेथु आयदा बेफोरखौ जोङो जोंनि जायगा जायगायावबो खालामफैनो हायो बा एप्लाइ खालामनो हायो ओ जेरै जोङो आङो आं बेरायनो मोनदों दावबायहैदोंमोन जेरै शिलं गवा बेनिफ्राय लानानै नागालेण्ड ओनिफ्राय हाफ्लं बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैनायाव आं नुबोनो मोनदोंदि बिसिोरनि जिहेथु नायनांगौ जायगा बिसोरो गोबां बैफोर जायगाफोरा गोबां आ माने जौगासारनाय बेफोर नायोब्ला जों जों बो बेफोरबायदि जायगाखौ जोंनि जायगायाव बानायफैनो हायो होननानै आं सानो नोंथाङा दावबायनायनि बागै माबाफोर मिथिगौ नामा
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो बुंनो हायो खि ओ दावबायनाया दाबसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनाय बा थांनायखौनो जों ओ दावबायनाय होननानै जों बुंनो हायो आ बे दावबायनायखौ जोङो गुबुन गुबुन राहा बा आदब आ बैफोरजों जों बा गुबुन गुबुन हान्थामेलानि गेजेरजों जों दावबायनो हायो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों बेयावनो सासे बा न'खरैनो बा लोगो ज'यै थुबुर जानानै जों ओ दाबसे हादरसा बा हादरमा बैफोरबायदि जायगायाव जों थांनो हायो गिबियावनो जों दाव नाय दावबायनाय थाखाय जोंनियावहाय ओ रांनि गोनांथि जायो होननानै सानो गोबां रांनि गोनांथि थि ओ नांगौ होननानै आरो बेजों लोगोसे मोजां देहा आ बेफोर बे मोननै आरो बेजों लोगोसे मोजां गाननाय जोमनाय ओ बेफोरखौ नांथारगौ होननानै आं सानो बेजों लोगोसे जों आथिखालाव आ बेजों लोगोसे ओ आं बाजों आथिखालाव गोबां हान्था मेला राहाफोर नुसै जेरै हा लामा अख्रां लामा आरो दै लामा ओ बैफोर हान्था मेला राहाफोरनि गेजेरजों जों ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बा गुबुन दाबसे हादरसानिफ्राय गुबुन दाबसे हादरमा ओ बैफोरबायदि जायगायाव जों थांनो हायो बा दावबायनो हायो जेरै जों आथिखालाव फ्राय आ गोबां मानसियानो जायफोरहा गोबां थाखा फैसानि आंखाल गैया बिथांमोनहा द'सेसमनि गेजे गेरावनो बा थाम घन्टा बा ब्रै घन्टानि गेजेरावनो गुबुन दाबसे हादर बा गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनोब्ला गिबियावनो जों ओ फ्लाइट ओ फ्लाइटजों जों दावबायनायखौ लायो आरो गुबुन फारसेथिं जायफोरनिया दावबायनायनि बाजेटआ ओ खम बिथांमोन हान्थामेला राहा हिसाबै ट्रेेन ओ बेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे गोबां लैथो बा लैथोमा ओ बैफोरबायदि जावगायाव जों दावबायहैनोब्ला जों जेरै ओ जाहाज ओ बायदिफोरजों जों दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे खाथि खाला खाथि खाला ओनसोलनि खाथि खाला जायगाफ्राव जों न'निफ्राय ओ माब्लाबा गोसोखौ मोजां मोनाब्ला बै न फोराव बेरायहैगारनो थाखाय जों न'आवनो थाखानाय गारि बा मथर ओ बा ओ बायदिसिना जों जोङो ओ दावबायहैनो हायो आरो बेजों लोगोसे ओ दाव बायनाय होननानै बुङोब्ला जों ओ गिबियावनो बै दाबसे जायगायाव दावबायहैयोब्ला बै दाबसे जायगानि मिथिंगानि समायना नुथाइ ओ बेजों लोगोसे बै ओ जायगानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि राहा मा खामानि मावनानै ओ बिथांमोना जिउ खुङो बा आबाद मा ओ बैफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि ओ दोरोङारि जानाय ओ दोरोङारि मोसानाय ओ बैफोरबायदि गासै गासै ओ नुथायाइफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय जों मिथिनो मोनो खि बै जायगानि सुबुंफ्रा बेबायदि गानो ओ बेबायदि जायो ओ जों बेफोरखौ ओ मिथिनो हायो बा ओ बुजिनो हायो आरो बेनि गेजे रनों जों ओ दावबायनाय समाव ओ गोबां सम थानांगौ जायोब्ला बा सानब्रै सानबानि जों ओ दावबायोब्ला जों ओ बै जायगानि जानाय लोंनायजों जों गोरोबफानांगौ जायो ओ मानो होनोब्ला जों जा जाग्रा लोंग्राखौ न'निफ्राय बा नखरनिफ्राय बुथुमनानै ओ लांफानो हाया नोंगौ नोंथां बेनिखायनो जों बै जायगानि जानाय बा दोरोङारि जानायफोरखौनो जों ओ जाफानांगौ जायो बिनिखायनो जों ओ गासै ओ दावबायनाय होनोब्ला गासै बारहावा बा मिथिंगाजों बा बै हारिनि सुबुंजों ओ गोरोबनांगौ जायो होननानै आं सानो आरो बेनि गेजेरजों ओ दावबायनाय समाव जों गोबां ओ हादरनि बा गोबां हादरसानिफ्राय दावबायफैनाय दावबायारि बिथांमोनजोंबो जों लो लोगो मोनज्लायो आरो बे लोगो मोन लायनायनि गेजेरजों जों ओ बै जायगानि बा बै लोगो मोन ज्लायनाय सुबुंजों बिथांमोननि ओनसोलाव माबोरै जायो बा माबोरै ओ गाननाय जोमनाय बा बेफोरखौ जों फोरमायलायनायनि गेजेरजों बा सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो नोंथां
औ औ थारैनो बैफोरखौ जोंनो नोजोर होयोब्ला गोदोनि गोदोनि दिनावहाय हान- हान्थिना जायगा दावबायनाया गोबां खम नुनो थाङोमोन ओ गोदोनि जुगावहाय बेफोरबायदि नायथाव जायगाफोरखौ साखोन सिखोन खालामैनि थाखाय बेरायनांगौ होननानै सानामोन आरो आरो गोदोनि समावहाय हान्थामेलानि थाखाय ओ थांलाय फैलायनि थाखाय जोबोद खस्थ'नि जाहोनाव जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो बा गुबुन दाबसे जायगायाव हाल ओ थांनो थाखाय सुबिदा गैया होननानै बुंदोंमोन औ दानि दिनावहाय जों बबेबा मोनसे जायगायाव सहैनोब्ला ओ नै सानसे गाहाम लानाय जायगाखौ नै घन्टा बा थाम घन्टानि गेजेरावनो जों सहैनो हायो दा जोङो ओ मोनसे जायगायाव जुदि हमनानै ला जों शिलंफोर बायदियाव थांनोब्ला गोदोनि दिन थांनांगौमोनब्ला बेवहाय बा नै घन्टा बा थाम घन्टानि‌ गेजेरावनो बेफोरबायदि जायगाया ओरैबायदि मोजां एसेबाबो बोथोरनि सोलायनायखौ खौ जों नुनो मोनो आरो मिथिनायाव मिज'राम बायदि जायगायाव ओरैबायदि अखा हायो जे बे अखाया दसेनि सम दसे सम थानानै आरो दसे समावनो हायो होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो
गोदोनि सुबुं फ्रा ओ नोंथांनि मिथिनायाव दावबायनो थाखाय ओ मा मा गोदोनि समावथ' हान्था मेला राहानि थाखाय गारि मथर गैयामोन नोंथां नोंथाङाबो बेखौ मिथिगौ जानो हागौ नाथाय दावबायनो थाखाय गुबैयै माखौ ओ बाहायोमोन नोंथाङा ओ फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिनो हागोन नामा
आं मिथिनायाव गोदोनि दिनावहाय ओ जिहेथु गारि मथर गैया नालाय बिनि बिसोरो ओरैबायदि खालामो जे दंफांनि साखा बानायनानै बा मोसौ मोसौजों मोनसे गारि बायदि ओ साखा गोनां बाय बानायनानै बैफोरजोंनो ओ ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ लांलाय लाबोलाय खालामो आरो बैफोरजोंनो हान्था मेलानि राहा खालामनानै लायो मोसौ गारिल' नङा बेजों लोगोसे मैसो निबो बानायो बै समाव गरायनि बो बानायो नाथाय बैफोरो ओ जिहेथु गारिमोन बैफोरफोरखौ बैफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो थांलिया।
नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां गोदोनि समाव सुबुंफ्रा ओ दाबसे जायगा बा गुबुन हााइ बा बाजार बा गुबुन दाबसे जायगासिम थांनोब्ला आथिं बा साइकेल बा मोसौ गारि मैसो गारि गराइ गारि बा मैदेर ओ फोरफोरखौ जों हान्थिग्रा राहानि लामा बा हान्थाामेला राहा होननानै जों सानोमोन बेयो थारैनो नंगौ आरो बिनि थाखायनो दाबसे जायगायाव थांनोब्ला बा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला बिथांमोननिया गोबां सान ओ गोबां सान नांगौ जायोमोन।
औ बिनि थाखायनो जानांगौ बै समावहाय समजों लोगोसे दावबायफानो हायामोन। आरो समजों लोगोसे खारफानो हायामोन। सम थानायाव समखौ जोङो समखौ बै समाव मोननो थाङामोन। बा समजों लोगोसे उन उन थांफानो हायामोन। बिनि जाहोनाव आरो लोगोसेयैनो हान्थाामेला गैयैनि थाखायनो माखासे ओ मैगं थाइगंआनो जा बा माखासे आबादफोरानो जा बैफोरो जायगाया बैफोर ओनसोल ओनसोलाव ओ नांगौ बायदियै औ औ ओरैनो गोग्लैसो सोनानै थानांगौ जायोमोन आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जों दावबायनाय दानि सायाव सावरायनाय ओ बे आयदाखौ बेखिनियावनो सावरायनानै दोन थसै नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा दावबायनायनि सोमोन्दै मिथिनो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा फोर बावहरनाय थाबाय गोजोन्थों नोंथां।
गुवारै मिथिनो थाखाय रोजा रोजा साबायखर दे।